औ
औ हेलौ
हेल'
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादोंमोन ओ मा-मानोबामोन
अ नोंथाङा दा माबाफोर मावनानै दं नामा?
अ आंथ' जेबो मावाखैमोन दे
अ होनबा रायज्लायनो हागोन नामा आंजों दसे
औ रा-रायज्लायनो हागोन दे
औ ओमबा माने मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो थाखायसो आं नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन
औ औ दे मा आयदानि बागै
आयदाया जाहैबाय माने ओ लोगो आरो लोगोखौथ' मिथिखायोना नोंथाङा?
औ मानो मोनथिया जानांगौ
औ लोगो माने जोंनि जिउआवहाय ओ लोगोखौ मानो गोनांथि दं बे आयदानि सायाव माने जिउआव जोंनि ओ लोगोनि गोनांथि बे आयदाखौ लानानै सावरायनो थाखाय नों थांनो आं कल खालामनाय जादोंमोन उम
औ दे औ हागोन दे ओ बेनि बागै बुंनांगोन नामा मोनसे ओ सा बुस्थुफोर
आ माने बाथ्रा
औ बाथ्राफोर बुंनांगोन नामा? आ लोगोनि बागाय
औ लोगोनि बागै जेनेबा नोंथांहा मा मा? मोनदांथि दं बाबा मा नोंनि अपिनियना मा लोगोनि लोगो खौ लानानै मानोना जों मिथियो नङा होनब्ला जोंनो ओ जों जिउआवहाय माब्लाबाबो जेब्ला जोङो बुहुमाव जोनोम जाबाय मानसि महरै जों जोनोम लाबाय नङा होनोब्ला
औ औ
औ बेबादि मानसि महरै जोनोम लानायनि बेलायाव जों माब्लाबाबो हारसिङै थांनानै थानो हाया जोंनो ओ सोरखौबा नङा सोरखौबा ओ गोनांथि जानानै फैयो आरो नङा होनब्ला बियो ओ जानो हागौ बियो न'खरनि सोरबायानो होन बा गामिनि बा गुबुन सोरबा बबेबा गोजान बा बेफोरबादि गुबुन गुबुन बिथिङाव बे सुबुंफोरा थानो हागौ आरो दा बेबायदियाव ओ माने नोंथांनि बायदियैब्ला माने लोगोआ मा बा लोगोखौ जिउआव मानो गोनांथि दङ बेनि फारसे जुदि नोंथांहा ओ बुंनो हायोब्ला नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनानै होदो आरो नोंथां।
औ दे जागोन। लोगो हिसाबैब्ला आंनि सायावहाय आंनि अपिनियनावहाय लोगो हिसाबै जोङो लोगोफोरजोंहाय जोङो बिराद बुस्थु माने सेयार खालामनो हायो आरो मान जो दुखु जायोब्ला जोंनि जिउआव मोनसे दुखु फैयोब्ला बे खोथाखौ जोङो गावनि लोगोफोरनो खिन्थानो हायो खि मानि जाहोनाव नोङो दुखु ज एबा जोंनि जोंनि जि जिआवहाय सुखुब्लाबो जोङो खिन्थानो हायो जोङो लोगो हिसाबै सासेल' लोगो होननो होननानै जोङो बुजिया जोंनि न'खर न'खरनि मानसियाबो लोगोज माने आंनि बिमाखौ होनोब्ला आंनि बिफाखौ होनोब्ला आंनि बिबै बिबौखौ होनोब्ला गासिबो लोगोजोब जोङो खोथाफोरखौ फोरमायनो हायो सुखु दुखु जेराव जेरैबो आरो लोगो हिसाब बै जोङो लोगो लोगोआ जोंखौहाय गासिबावबो सापर्ट खालामनो हायो आरो।
जोङो जेेनदों देरहादोंब्लाबो जोंखौहाय जोङो मटिभेसन मटिभेसन खालामनो फैयो आरो जोङो जुदि जोङो मोनसे खेलायाव जेनबाय अब्ला बियो जोङो जेब्ला जेब्ला जों सुखु दुखुब्लाबोबो बेयो जोंनि
औ
साइदाव फैगोन आरो आरो जोंखौहाय बुजायगोनखि नोङो मानो जेनदों नों मानो देरह आवगायलांनो आवगायलाङा आरो जोङो बायदिसिनाबो खालामनो हायो लोगोफोर फोरजों जों उन्दैनिफ्रायनो जोङो जेनेबा आंनाबो सासे लोगो दङ जों उन्दैनिफ्रायनो गेले न'आव थांलाय फैबाय जोङो स्कुल लोगो मोनलायो जोङो जोंनि जिउनि बागै खिन्थालायो जोङो मा देनांहाय जोङ देरबा मा जागोन बिनि बैथा हिसाबैब्ला जोङो गाब मिनिनाय जानाय लोंनाय गासिबावबो समानजोब आरो जोङो लोगो हिसाबैब्ला जोङो समान जोब गासिबो आगाब पााससा ज रायलाया बेनो आंनिया आरो साननाय मथेब
औ औ ओमफ्राय मोनसे सोंथि आं सोंबावनो सानदों नोंथांनियाव
औ दे।
नोंथाङाथ' दहाय सिगाङाव बिजाब फरायनायनि बा स्कुल फरायनायनि बा स्कुल फरायनायाव लोगो मोननायनि बाथ्रा बुंदों नङा होनब्ला
औ औ।
औ दा नोंथाङा बेबायदि फरायबोनायाव बबे समाव बा माब्ला सोर लोगोआ नोंनि दुखुनि समाव बांसिनै मदद होदों होननानै नों सानो बबे समाव बा सोर लोगोखौहाय माने नोंथाङा नामखौ मख'आबाबो जागोन ओरैनो खिन्थ मारानो जाबाय आरो मा समावहाय नोंहा जेनेबा माबादि लाइफआव जादोंमोन बा जिउआव माबादि जादों दोंमोन बिनि सोमोन्दै एसे ओरैनो आरो नङाब्ला नों जुदि नोंथांनि बागै खिन्थायाब्लाबो माने एसे गोसोखांथि महरै सुंद'य खिन्थाबानो जाबाय आरो
माने आंनि लोगोआ बबे समावहाय आंखौहाय मदद खालामदोंमोन बिनि बागै खिन्थानांगोन ना
औ फरायनायनि फरायनायनि बेलायाव आरो जेनेबा
फरायनायनि बेला एबा जिउनि बागै
माने ओ माने ओ बिजाब फरायनायनि बेलायाव सासे लोगोआ माबादि मदद खालामनो हायो नोंथांनि जिउनि जिउआव जानाय जाथायनि अनगायैबो बा नोंथाङा एक्सपिरियेन्स मोननायनि अनगायैबो माने सासे लोगोआ ओरैनो सरासनस्रा जिउआव माबादि बिजाब फरायनायनि बेलायाव हेफाजाब होनो हायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ जेनेा आंना सासे लोगो दङ आं बिनि नामखौ खिन्थानायला जेब्ला आङो सानो कि आङो नैबे बुस्थुखौ रोङा आंनि बेे लेसेनखौ रोङा आंनि बे नैबेनि बागैखौ आं मोनथिया होनब्ला आं आंनि लोगनाव सोङो आरो बेबो मोनसे बुस्थु खौ रोङाब्ला बेबो आंनाव सोङो स जोङो मदद खालामलायो आरो जोङो माने लोगो हिसाबै मदद खालामलायो आरो आंनि जिउनि बाग गैब्ला बियो माने बिराद गोबांहाय मदद खालामदों आरो आरो आंनि लोगोआ
औ
आङो जेब्ला बबेबा खैफोदाव गोग्लैदों अब्ला माब बे आंखौ बासायो रैखा खालामो आरो बेबो बबेबा खैफोदाव गोग्लैदोंबा आं बेखौ रैखा खालामो स' जोङो सानैनि लोगोआ उन्दैनिफ्रायनो खा माने जोङो उन्दैनिफ्रायनो लोगो्ला जोङो गिदिर देरलां देरलां बुजियो आरो खि जोङो गावखौनो गाव मदद खालामनांगौ आरो सोरबा सोर लोगोफ्राथ' गावजों गाव मेगन सालायलायो बे मोनसे मोनोब्ला मानो आंबो मोनाखै बिदि सानललायो बाट जोङो आंनि लोगोजों आंजोंहाय जोङो बिदि सानैजोंनो सानलायलाया आरो नोंबो मोनदोंब्ला नोंबो दिजार्भ खालामखायो बे बुस्थुखौ आंबो मोनदोंब्ला आंबो डिजार्भ खालामखायो आरो आं बिराद ब्रेकडाउन्स फैदों आङो आंनि जिउआवहाय माने गाबनाय दुखु फैदों अब्ला बेयो आंखौहाय ओ बिराद बिराद मदद खालामदों आरोखि माने आइदिया होदों खि नोङो मानो
औ
माने नोङो
खोनादोंना नोंथाङा माने माने नोंथांनि बे बुंनायनि बा फोरमायनायनि जाहोनानो जाबाय माने ओ बिजाब फरायनायनि बेलायाव माने सासे लोगोआ सासे गुबुन सासे लोगोखौ गोबां बिथिङावनो मदद खालामनो हायो आरो बेखौनो फोरमायनो सानदोंना नोंथाङा?
औ औ
औ ओ बेनिफ्राय ओ मोनसे आरोबाव जोबथा सोंथि आं सोंबावगोन जोङो जिउआव ओ मोजां लोगोखौ माबादियै सायख'नानै लानो हायो? बा माबादि जों सायख'नानै लानो रोंनांगौ बा सासे गाज्रि लोगोनिफ्राय जों माबोरै गावखौ जानगार खालामनानै दोननो रोंनांगौ बेनि बागै एसे फोरमायनानै होगोन ना नोंथां?
ओ मोजां लोगोखौ होनोब्ला जोंनि साननाय मथेब्ला आंनि सान नाय मथेल्बा लोगो सासे मोजां लोगोखौहाय नोंङो जुदि नोंनि जिउआवहाय मोननो लुगैदोंब्ला नोंना मोजां साननाय थानांगोन। आलदानि बागै मोजां साननाय थानांगोन आलदानि बागै गाज्रि बुंनो नांलिया एबा ओ जोंङो जुदि जोंनि जोंनि जिउआव जुदि जोंनि जिउआव जुदि सो सोरबा गाज्रि लोगो फैयोब्ला होनबा बिनि संगत थनानै जोंबो गाज्रि जालाङो आरो ओमफ्राय जों मो मोजां लोगोजों थायोब्ला जोंनि जिउआबो बिदिनो मोजां जालांगोन आरो जेनेबा जोङो जुदि गाज्रि संग'नि लोगोफोरनाव थाबा जोंनि फरायनायाबो जोंनि सोलोंथाइयाबो आवगायलांगोन आरो आरो जे
औ
मोजां लोगोखौ मोनोब्ला जोंनि जिउआ एबा सोलोंथाइयावहाय जौगानाय
औ एसे थाबथाबाय नोंथांनिया एसे थाबथादों नोंथांनिया
अ अ दे
औ माने खोनानाया एसे थाबथा फैदों बारा मोजां बारा मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथां।
अ दे आंनि बेहाय थानि खोनाबायना हेल'
औ खोनाबाय दासो खोनादों औ माने नों थाङा बुंदोंमोन आरोना माने जोंनि जिउआव जोंङो सासे थार बा सैथो गोसोनि लोगोखौ ओ सायख'नानै लानाया जोबोद गोनांथि दं आरो नुङा होनब्ला मानो होनोब्ला जोंनि मोनफ्रोमबोनि जिउआव माने जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव ओ सासे मोजां लोगोआ जोंखौ गोजौ फारसे दैखांनायाव जेसेबां बिफाव लायो। हेलौ खोनादों ना? औ जे औ जेसेबां मोजां बिफाव लायो थिग बेबायदिनो सासे गाज्रि लोगोआ जोंखौहाय खैफोदाव खोख्लैनायाव बा जोंखौ गाहाय थाखोआव जोंखौ गोग्लैसोना थानायखौ लुबैयो आरो ना नङा होनब्ला
औ औ
औ बेनिखायनो जोंङो बेबायदि सासे मोजां लोगोनि जिउआव जोबोद गोनांथि दं आरो बेनिखायनो माबादियै जोंङो आंनि थाखायब्ला आरो ना ओ हेलौ
औ औ दे बुं?
औ ओ माने सासे गाज्रि लोगोखौ माबोरै जों सिनायनो होनोब्ला आंनि आंनि साननाय बादिब्ला जोङो गिबियावनो बिनि गोसोखौ मोनदांग्रोनो नाजानांगोन आरो ना जोङो यो माब्लाबा मिथिया हसियानो ओ गिबि लोगो मोनजेनन्नायावनो गावनि गोसोनि साननाय गावनि लोरबां थि मा मावोब्ला मोजां मोनो गोसोआ माबादि जायोब्ला जोंनि गोसोआव दुखुवआ फैयो बैफोर गासै बाथ्राखौ जोङो फोरमायफ्लांनानै लायो नङा होनब्ला?
औ औ।
औ बेनिखायनो माने आंनि थाखाय ब्ला बेबादि सिगां लोगो मोनजेनन्नायावनो गोथौयै बेबायादि फोरमायगोआ लासेनो बेनि खौबो एसे मोनदांनो नांगोन आरो अब्लासो आ माने जिहेथु बे